औ
औ खोनाबायनां नोंथां
औ खोनाबाय खोनाबाय गोजोन हरनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावनाय थाबाय नोंनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो बावहरनाय जाबाय नोंथांजों आं फंनैसो बाथ्रा रायजलायनो नागिरदों ओ जों जाय आयदानि सायाव रायज्लायगोन बे आयदानि मुङानो जाबाय पलिउसन नङा होमबा
पपुलेसन?
औ पलिउसन पलिउसन गुबुंले औ औ नोंथाङा बे ओ जोंनि आबहावाया गुबुंले जानायनि ओ जाहोनफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा अब्ला सिगांग्रोआव
जा-जागोना थारैनो नोंथांनो जोंनि आबहावाया मिथिंगानि आबहावाया गुबुंले जानायनि गाहाय जाहोनफोरखौ मोनथिनो लुबैदों नङासै होमबा गुबुंले ओ जोंनि मिथिंगानि आबहावानि गुबुंले जानायनि गाहाय थांखिखौ
सेथियावनो आं बुंनो सानो बिफां लाइफां दाननाय
औ नंगौ
जायनि जाहोनाव जोंहा बिफां लाइफां दाननायनि थाखाय बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय जि अक्सिजेन गेसआ खमायलांनो हमदों जायनि थाखाय दुंहाव थासारिया
बांदों औ
आरो बे बिफां दाननायनि थाखायनो जोंहा अखा बांखाया खम जानो फैदों जानानै फैगासिनो दङ
अखाफोरा अखा हानायनि बिबाङा बिनि उनाव आङो बुंबावगोन नैथियावहा सुबुं अनजिमा बांनाय सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोन हा गोबां बिब्दिनो सुबुङा था न' लुनानै थानो थाखाय गोबां जायगानि नांगौ गां जादों
आरो गोबां जायगानि थाखाय जोंहा औ बिब्दिनो बिफां लाइफां दानफायनानै हाग्रा बंग्रा सिमफायनानै बा एवस्रांनानै न' लुनानै थानो गोनां जादों न'आसेै होनबा
औ नंगौ नोंथां।
दा बेनि थाखायनो मानसिफोरा माने बिब्दिनो हाग्रा गंग्राखौ एवस्रांनानै न' लुदों न' लुना सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय बे बिदिनो बाहायनाय बा गारि मथर थांलाय फैलाय हान्था मेलानि गोनां जानायाव बनायनो गोनां जाबाय। माखासे खाबु बा असुबिदाफोरनि थाखाय नायनानै दा बिबदिनो
गारिफोरखौ सालायनायफोरनि गेजेरजोंद कार्बन डाइ अक्साइदआ बांबाय फारसे बिफाङा गैलिया बिफां बिफाङासो कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ जायो। योमोन नाथाय बिफाङा गैलिया दा फारसेथिंनो सुबुं अनजिमाया बांनायनि जाहोनाव जोंहा प्लास्टिक आरो बिदिनो बाइक दि मैया लेथ्रा खालामनाया बांनो हमदांबाय दैफोराबो औ दैफोराव गो बायदि मैया लेथ्रा गारनो हमबाय सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव बेनि थाखायनो माने दिनैनि आथिखालनि मुगायाव जोङो नायनो थाङोब्ला आबहावानि गुबुंले जानायखौ जों गोबां बिदिनो नुनो मोनदों बिदिनो आरो फिसा फिसा औ बिदिनो आरो गोबां फिसा फिसाफोर गुबुंले जानायनि जाहोन फोर दं बेखौ आं उनाव बुंथिगोन दा नोंथांनिफ्रायबो एसे सम आङो बुंले जानायनि जाहोन गाहाय जाहोनफोरखौ खोनासंनो लुबैबाय।
औ न नंगौ निसय नोंथाङा बुंनाय बाथ्राफ्रा थारैनो नंमारगौ। अब्ला नों थाङा आंखौ थिनो बुंनो थिननायलाय बेखायनो आं फंनैसो आं जाखिनि हायो बुंनो हाय हायो बेखौ आं होन बुंनोसै नङा होमबा औ औ आंनि बायदिब्ला आबहावा गुबुंले जानायनि गाहाय जाहोनफोरानो जादों सुबुं अनजिमा बांनाय जायखौ जों पपुलेस्न होननानै बुङो ना
उम
आमफ्राय ओ नैथियाव जाबाय गारि मथर खारनाय
औ।
औ हाग्रा दानस्रांनाय आरो ओ दंफां लाइफांफोरखौ दाननानै ओ बेनि सायावनो जोङो लामा बानायनाय सुबुं माहारिफ्रा
औ।
औ मानो होनोबा मानसिफोरनो माने सोलिनो थाखाय गोबां ओ फेसिलिटिसफोरखौ दानि सरखारफोरा माने होनो थाखाय नाजागासिनो ओ डेब्लबपमेन्ट खालामनो थाखाय आरो बिदिनो गोबां ओ जोंनि जायगाखौ डेब्लबप खालामनो थाखाय गिदिर गिदिर ओ फेक्ट'थरि बा इन्डास्ट्रिसफोरखौ जोंनि जायगायाव खुलिनो हमबाय। बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय ओ गेसफ्रा माने जोंनि आबहावाखौ जोबोर गुबुंले खालामबाय आरो
औ।
गिबि गिबियावनो सुबुं अनजिमनिफ्राय बुंग्रोनोसै सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंहा मा जायो माने थानो थाखाय जायगा गैयै जायो। नोंथां औ आरो गोबां बिदिनो। ओ मैगं मैगं थाइगं सायनाय बेफोरबायदि जाबोर दालाखौ माने। ओ ओ खाथिनि कल'नि केनेल बा दैसाफोराव गारनानै। माने दैफोरखौ लेथ्रा खालामनाय खाथिनि जायगा लेथ्रा जानाय बिदिनो गोबां आरो। ओ लेथ्रा बुस्थु जेन'बा कालार गोनां जाग्रा जेरै जों गुथखा होननानै मिथियो औ बेफोरखौ जानानै जानला मोनला लामाफ्राव गारनाय जायगाफ्राव गारनाय बेफोरनि थाखायबो जेनेबा जोङो जोंनि जायगाखौ लेथ्रा नुहरो आरो। ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला जोंहा दंफां दाननाय दानि दिनावथ' माने सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंनि जायगायाव बा जोंनि था थानाय ओनसोलफोराव माने ने न' लुनो जायगा गैयै जाबाय गोबां माने सुबुं अनजिमाया बारायगासिनो बेखौ जेन'बा थानो थाखाय सुबुंफ्रा हाग्रा दाननानै दंफां लाइफां दाननानै बे जायगायावनो न' बानायनानै थायो आरो।
औ
औ बे था न'खौ लुनो थाखायनो जोंनि सुबुंफ्रा दंफां लाइफांखौ दाननानै माने जोंनि माने मिथिंगायारि आबहावाखौ माने गुबुंले खालामबाय होननानै जों हमनो हायो। मानो होनबा गारिनिफ्राय ओंखारनाय दुङा माने गेसफोरा माने ओ जोंनि‌ माबायाव ओनसोलाव माने बांबोगासिनो।
औ औ
बिफां लाइफांफोरासो बेफोरबायदि गाज्रि कार्बनडाइ अक्साइडफोरखौ सोबनानै लायो आरो बिनि उनाव जोंनो अक्सिजेनखौ होयो आरो बिफां लाइफांफोरा हां लानो थाखाय सुबुंफोरनो। नाथाय बेफोरबायदि कार्बन डाइ कार्बन डाइ अक्साइडफोरखौ ओ लानो थाखाय जोंनाव जानो थाखाय जोंनि जायगायाव माने बिदि फिफां लाइफांफोरखौ बारा नुनो थाङा बेखायनो जोंनि आबहावाया गुबुंले जादों आरो। गाहाय जाहोनफोरा बेफोरनो ओमफ्रायथ' ओरैहाय माने माखासे माखासे मानिे मा होनो जाहोनफोरा जाबाय ओ हादान लानाय हादान लानायाव माने मानसिफ्रा हाग्रा हाग्रा दानो जेन'बा हाजो ओनसोल खाथिफोरनि जायगाफोरखौ दानस्रांनानै माने लांदां खालामजोबबाय आरो। थाग्रा बानायनो थाखाय माने न' न' खानो थाखाय माने बिदिनो हाग्रा बंग्रा दाननानै लांदां खालामजोब्बाय अखा हानायनि बिबाङा खमायबाय। आरो दुङाव थासारि सोमजिबाय। औ बेनिफ्राय ओ जोंनि मिथिंगायारि जिब जुनारफ्राबो माने गोबां हालाय -हाफाय जानांगासिनो आरो दानि समावहाय माने सोलिनो थाखाय हाग्रायाव मुवा जेबो गैला जोंनि हायेन ओनसोलाव फैनानै गोबां सुबुंफोरखौ डिस्टार्ब खालामफैयो ए माने कनफ्लिक् जायो नङा होमबा?
औ
औ जुनार आरो मानसिनि गेजेराव दावहा सोमजियो आरो। नोंथाङा अब्ला बेफोरबायदि ओ आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय मायाबाफोर बिबुंथि होनो सानो नामा?
औ बिबुंथिया आंनिफ्राय बिबुंथि होननानै बुङोब्ला आं बेखौनो बुंनो लुबैयो
ओ जोंहा बिफां -लाइफां दाननाय गाया मानसिनो थाखाय न' बां जु लुनो थाखाय जायगा नांगौ नङासै होनबा
जोङो जायगा दा फांसेनि जायगायाव फांब्रै बिफां गायनांग जोङो माखासे दाननो थांनायनि सिगां फांबा बिफां गायना गायोब्ला जोंहा बिफांनि अनजिमाया समायलाङा बांगोनसो। बेनि उनाव आं मोनसे आरो सुबुरुन होनो सानबावदों आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय सुबुं इनजिमा जेरै बांदों बेवहायनो जोंनि सानफ्रोमबोनि नांगौ जानाय -जानाय आदारफोरनिफ्राय बाहायनाय जिफोर
औ
बाय जाग्रा मुवाबा बेसाद आरो जि जोंनि बे आदारफोरखौल लाबोनो थाखाय नोंसिम प्लास्टिकफोर बाहायनाय
औ
आरो इडास्ट्रिनिफोरनि बा दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय बै जायफोरा माने बाहायखांनानै गारजा गारजानाय दाखोरफोर
औ -औ
बेफोरखौ आङो बे जानला -मोनला जायगायाव गाराब्लासिनो मोनसे थावनिखौ थि खालामो मानि बेयावहाय गारनानै आरो बेखौ सावस्रांनानै होयोब्ला आबहावा गुबुंले जानायनिफ्राय जों गोबां होबथानो हागोन होननानै आं सानो
औ नंगौ
जों नुनो मोनो जिब -जुनारखौ जोङो जाम्फैफोराव गारनानै हरनाय बेनि गेजेरजोंबो जोंहा दै गुबुंले जानायजों लोगोसे आबहावा गुबुंले जानाय खौ जों नुनो मोनो आं बेखिनिखौनो साबुरुन' नुनाय जाबाय बे समाव
नोंथांजों रायज्लायनानै गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय नोंथांनिसिम साबायखर बावाहरनाय जाबाय
औ नंगौ- नंगौ नोंनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय आंनिफ्राय दे गोजोन्थोंथ